हेल' औ खोनादों ना नोंथां। औ औ दा जों टपिकखौ जिउ लानायमोन नङा होमबा।
औ औ।
औ। त' नोंथाङा जिउनि बागै एसे फोरमायनो सानदों नामा?
औ औ औ आं नोंथां बुंनायखौ फोरमायनोसै जिउनि बागै बे जिउआ जाहैबाय जिउ गोनां आरो जिउ गैयि जायो जिउ गोनां होनोब्ला जोङो ओ थैनाय उजिनाय बैफोर खौ जों नुनो मोनो ओ जिउ गोनाङानो जाहैबाय जेरै मानसि जिब जुनार बिफां लाइफां। हाग्रा बंग्रा बैफोरखौनो जों जिउ गोनां होननाय जायो।
औ
ओ जिउआ जाहैबाय ओ मानसि जेरै मानसिखौ हमना लायोब्ला मानसिया थांना थानो थाखाय ओ गावनि जामुंफोरखौ मिथिंगा बा अरनबारि मिथिंगायारिफोरनिफ्राय बुथुम बुथुमबा। मैगं थाइगं बा बिदिनो जेरै- ओंखाम जानो थाखाय गिबियावनो जों आबाद मावनानै मिथिंगानिफ्राय जे माइजों आबाद मावनानै बेखौ जायो थांनानै थायो। आरो जिब जुनारा जाहैबाय बेसे बिसोरबो बिदिनो खायसे हाग्रा गांसो जाग्रा थायो आरो खायसे सेया जाहैबाय ओ बिदिनो बेदर औ बेदर बेदर बिदिनोओ गाव गावबागावनि आदारखौ गाव गाबागाव जायो जानाय जायो। जेरै- ओ मोसानि बेलायाव जेरै मोसाफोरा गावनि स्राय फिसा जेरै बेदर जेरै दावमा दाउसा बैफोर जे बोरमा। बैफोरखौ जानानै थायो आरो बेनि बेलायावनो दं जेरै- सिला सिलाफोरा जेरै जिबौखौ जाना थायो। थिग बिदिनो मानसिनि बेलायावबो जों बिदिनो ओंखामखौ जाना थायो नाथाय दंफां लाइफां बिलाइफोरनि बेलायावबो जों ओ जिउनि बेलायाव नायोब्ला बैसोरो हानिफ्राय जेरै हासार बायदि हानिफ्रायनो बिसोरो। बेजोंनो थांनानै थायो।
औ
बैफोर ओ जिउनि बेलायाव साननो थाङोब्ला। जिउ- जिउ गोनांखौ जोङो। फोथांनानै लाखिनांगौ जेरै दंफां लाइफांफोरखौ जोङो ओ दानफायनो मोना जेरै सावनो मोना बै फोरखौ जों फोथांना लाखिनांगौ मानो होनोब्ला बैफोर दंफां लाइफां मिथिंगायारि नि ओ दंफांफोरा थांना थानायनि गेजेरजोंसो जों बैफोर जिउ बा
जिउआ थांना थायोब्लासो जे जों बारहावा मिथिंगायारि बारखौ मोननो हायो जेरै मानसि गासैबो आरो गासैबो मानसि जिब जुनारानो बे बारहावा मिथिंगायानि गेजेरजों जों जिउनि गेजेरजोंनो गासैखौबो जों ओ थैलाय उजिलाय बैफोरखौ जों मोननो थाङो नोंथाङा जे बेफोरनि जिउनि ओ बिथिङाव मा मा जे जिउ बायदि सोलाय सोलिनाय बा बेफोरखौ नु-नुनो मोनदों नोंथांनि सायाव नोंथाङा मायबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ औ आंबो नोंनि ओ जे दा एसे फोरमा-फोरमायलांनाय बेजोंनो एसे एद खालामनो सानहरबाय आरो। जेनेबा ओ जिउ ओ जिउआथ' नों बुंनाय बायदि गासैहाबो जिउ दं। फिसा जुनारहाबो जिउ दं, गोदोर जुनारहाबो जिउ दं, बिफां लाइफांफोराबो जिउ दं नों थाङा बुंलांखाजोबखाबाय। दा बिनि बेलायावनो जोङो नुनो मोनो आरोना माने ओ जिउआबो जेरै नोंथाङा जानायनि बेलायाव बुंबाय सोर माबायदि आदारखौ बुथुमनानै जायो थ' बिफां लाइफाङाबो नोंगौ हासार बुथुमनानै लायो आरो जोङो माने ओ जिउआ मोनसे ओ ओ फिन ओ फिन मोनसे मोन से माने फिन होफिननाय मोनसे मदद होफिननाय बायदि जाहैयो आरो जेनेबा बि फां लाइफांखौ जों आल लायो बेसेन लायो माने इन बिसोर खौ जोङो ओ फोथांनानै लाखियो माबा मोनसे खालामनानै थ' बियो जोंनो अक्सिजेन होयो। दा जिउ होयो बेजोंनो। थ'ओ राउन्डार जायो ओ ओमफ्राय बियो ओ सानराइसनिफ्रायबो मोनसे बिस-बिसोरो मोनसे गावसोरनि पावारखौ नांगौ बायदि बिसोर आदारखौ बुथुमनानै लायो। बिनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जिउआ थांनानै थायो आरोना बिफां लाइफांफोरा। ओ थ' ओ बेजोंबो जोङो जसेेस्थ' जोंनि जिब'ना सहाय मोनो आरोना। माने राउन्डारानो बुंजासिन आरो नोंथां बुंनाय बायदि आरो ओम जोङो जिब जुनारफोरखौ बुङोबोला जिब जुनाराबो जेरै जोंखौबो हेल्प खालामो होनबाबो जायो आरोना। जेरै ओ जोङो ओ सैमाफोरखौ फियोबोला बिसोरखौ जों अननानै बिसोरनि जिबनखौ अननानै जों फेदेरनानै दोननाय जायो ओमफ्राय बिस बिसोरबो जोंनो सिकिउर खालामो आरो बिसोरबो जोंखौ सिकउरिटि खालामो ओ जोंनि हरफोराव जोंनि जिबननि थाखाय बिथांमोना नेनानै होयो माने माबाफोर सिखावफोर खावा आर खावा जाथों बा लाङा जाथों बेबायदि बिथांमोनहाबो माने मोनसे सहाय होलायो आरोना बिनि उनाव बे बिनि उनाव बे जों नुनो मोनो आरो बिनि जिउमाखौ बे रेसपेक्ट खामो बिनि जिउमाखौ बे रेसपेक्ट खामो। थ' ओ मोनसे बुंनो थाङोबा बे साराउन्डिं मोनसे कानेक्सन गोनां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ।
अर आरो जोङो जिउनि बेलायाव जोङो बिदिबो बुंनो हायो जायफोरफोरखौ जोङो फिसा फिसा जुनादफोर जायफोरखौ जोङो माने माखासे समाव ओ सोरनोबा होनो थाखाय बा सोरनोबा जाहोनो थाखै बा जों जानो थाखायबो जोङो बे जिउ जिउमाखो जों फिसिनाय जायो ओमफ्राय दा फिसिनायनि उनाव बिथांमोनहाबो मोनसे जिउमा दोङो। थ जिउमाखो जिउमाखो फोथांनानै लाखि खिनो थाखैनो जोंबो बिथांमोननि जिउमाखौ जोङो फेदेरनाय जाहैयो आरो बेथ' बिसोरखौ‌ जोङो जेरै नाफोराबोथ' जिउ दोङो नालाय नाफोरखो थ' जों जानाय जायो थ' बिसोरनि जिबनखौ ओ जों फिसिनानै थ' सोरनिबा जिबनाव माहाय ओ माने जिब'ना थांनानै थानाय राहा मोनथों बेयावबो जों हेल्प मोनो आरोना माने कानेक्सन दंजोबो आरो गासैयावबो जों नुनो मोनो इदि थ' नोंथाङा माबाफोर एड खालामनोबा खालामनो हागोन आरो।
औ औ नोंथां बुंनायफोरा थारैनो सैथो ओ नोंथांनिफ्राय बे मिथियै बाथ्राफोरखौ बायदि बायदि जिउनि बागै मिथिना मोन्दों। ओ जिउ गोनां होनोब्ला जों थैलाय उजिलाय बै बैफोरखौ जों मोननो मोननो हायो आरो जिउ गैयै होनोब्ला बैफोरनो जे लुहा बायदि एलमिनियाम फोरनि बायदि बैफोरखौ जों जिउ गैयै होनना जों मोननो हायो। बे जिउ गैयिफोर जिउ गैयिफोरनि बेलायाव दं प्लास्टिक बैफोर लुहा बा बिदिनो बायदि रोखोमनि जेरै ओ ग्लास बैफोर बैफोरनो जिउ गैयैयाव जों मोननो हायो।
औ सैथो।
ओ बे जिउ गोनांनि बेलायाव जों सानना नायोब्ला जेरै बुहुमनिफ्राय लानानै जेरै अख्रां निफ्राय लानानै ओ जों सुबुं माहारि बा मानसि माहारिया जों जिउआव थांना थानो थाखाय जोङो ओ सान नांगौ जायो अख्रां नांगौ जायो हा नांगौ जायो बार नांगौ जायो दै नांगौ जायो अर नांगौ जायो बैफोर गासैखौबो जोंनो बुहुमनि ओ जे सुबुं जिखुनु जे जिउ गोनां। जिउ गोनां बैफोरनो ओ गासैजोंबो जे बेजों जों। ओ थांना थानायखौ जों मोननो हायो जेरै गोहोफोरखौ जों बेफोरनि बेफोर गैयाब्ला जों मोनसे नङा मोनसे गैयाब्लाबो जोङो ओ जिउआ जों। थांना थानो हानाय नङा ओ बेनि थाखाय जिउआ जोंनि थाखाय बिदिनो जिउ दानायाव राउन्डार गिदिंबाय थायो जेरै मानसिया जे ओ आबाद मावनानै माइरं बिदिनो माइ मिलनिफ्राय जेरै माइरं दिहुनना ओंखाम संना जायो। आरो बिदिनो जिब जुनारफोरा बेदर जाना थांना थायो। बिदि माने मोनसेनिफ्राय मोनसे ओ जों रावन्डारखौ मोननो थांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
नोंथांनाव जे आं सोंनो लुबैयो जे ओ जिउ जिउखौ जोङो ओ मोजांङै बा जोथोनै लाखिनो थाखाय जोंहा ओ माबायदि जे जों जिउआव थांना थानो थाखाय बा बिदिनो जिउआव गोबाव समहालागै थांना थाबाय थानो थाखाय जों माबायदि जामुंफोरखौ जे जानांगौ ओ जिउनि बेलायाव थांना थानायाव बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ नोंथांनि सोंनाय बायदिनो सोंथि बायदिनो आंङो फिननायखौ होनो नाजागोन जे जोङो गावनि जिबन जिबन होननानै बुङोबा जोंनि बदि जोंनि मेगन जोंनि अंग'फोरजों सोमोन्दो दोङो नालाय त' जोंङो औ जोङो माने जिबनखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि सावस्रिखौबो ओ‌ जोंङो माने थाजिमै लाखिनो गोनां जायो दा बेनि थाखाय खाय जोङो औ जानाय लोंनाय गासैखौबो जोङो ओ मोजांहै जोङो जानो गोनां जायो। जेरै जोङो जानायफोराव बेदरफोर नाफोर आरो बायदिसिना गोथां मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफाफोर जों जानो हायो। थ' बे बेबायदि जायोब्लासो जोंनि सावस्रियाव बेमार आजार जानाय नङा। आरो औ जोंनि जि बेमार आजार जायाबोला जोंनि जिब'ना मोजाङै जों थांना थानो हानायनि राहा लामा थायो आरो ओ। जानायनि गेजेरजों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो हमनानै ला जोङो ओ जोङो गामि ओनसोलफ्राव थायोब्लाथ' जों अलरे एक्सारसाइ खालामनाया जाखायो त' सहारफ्राव थायोबोला सोहोरफ्राव थायोबोला जोङो एक्सारसाइसखौ जोङो ओ लाखिनाया‌ मोजां आरो। फुंनि समाव बा बेलासिनि समाव थ' गा गामि गामिनि बेलायावथ' आङो बुंनो सानाखै नाथाय सहराव थायोब्ला बे मोनसे लाखिनाया मोजां आरो खारन बेयाव मोजां मैगं थाइगंखौ मोननो हाया बा जोङो सम जे जोङो थाबायनायखौ नुनो मोना बा खामानि मावा थ' बिनि बेखायनो जोङो टाउन सहरफ्राव थायोबोला एक्सारसाइस खालामनांगौ मोजां दैखौ लोंनांगौ। आरो गुबुंले दैफोरजों जोङो दुगैनोबो नाङा बा लोंनोबो नाङा। जोङो ओ गुबुंले दै दोङोबोला जोंङो फिल्टार खालामनाया मोजां आरो फिल्टारनि उनावबो फुदुंनाया मोजां बे बेखौ आं बुंनो सानो आरो जुदि जिउमाया जोंनि जिउमाया जुदि मोजाङै जों थांना थानो लुगैदोंब्ला जोंनि सावस्रियाव जों बेमार लुगैयाखैबा थ' बिदिनो आरोना आरो ओ‌ आरो जोङो आरो जोङो एसे माबाफोर जाबाय बायदोंब्ला जोंनि बिगुरफ्राव माबा मोनसे जादोंब्ला माननाय फोर जादोंब्ला बा गुजुनायफोर जादोंब्ला जोङो खाथिनि फाहामसालियाव देहा फाहामसालियाव थांनानै जोङो डक्टरजों रायलायहैनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो- सानो आरोना थह जोंनि जिबनाव जोंनि जिउआव जोंनि सावस्रियानो गेदेर मोनसे अंग' होननानै जोङो मिथिनो हानाय जायो नालाय थ जोंनि जिबन आरो जोंनि सावस्रि गासिबो कानेक्सन दङ नालाय थ' आं बे खौनो बुंनो सानो आरो नोंथाङा माबाफोर एड खालामनो नामा
औ नोंगौ नोंथां बुंनायफोरा थारैनो सैथो जों जे जिउखौ रैखा खालायनो थाखाय जों बायदि जिउमानि गेजो आ जिउमानि गेजेराव जे ओ गोबाव समहालागै थांना थानो थाखाय जेरै हाग्रा बंग्रा सावनाय बैफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो ओ सुबुंनि बेलायावबो जोङो ओ गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जानायखौ जोङो ओ जानायखौ जों होबथानांगोन
औ
ओ निजे निजेनो जोथोन लानानै जे गाज्रि मुवाखौ जाया मोजां मुवाखौ जानानै जोङो ओ सुबुंनि जिउआ जे थांना थानायाव जोंहा गोहो बा बिदिनो देहा सोलेर गोग्गो गोग्गो जिउवै जों दैदेनलांनो हायो थिग बिदिनो जोङो जिउखौ ओ दैदेनलांनोबा जिउ गोलाव जानो थाखाय जोङो थांना थानो थाखाय बेयो जोंनि थाखाय गोनांथार नोंथांजों बेखिनियाव सम होनाय बायदियै जोंहा बेखिनियाव राय ज्लायनानै नोंथांजों जोबोद जिउनि बागै बाथ्राफोर